हेल'
हेल' अ अ अ खोनादों खोनादों
अ नोंथांना सम दंबा?
औ औ दं नोंथां
अ आं माने मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन आरोना नोंथांजों।
औ औ सावरायजागोन दे
औ बे आयदायानो जाहैबाय आरोना गामि ओनसोल आरो टाउन ओनसोलनि बागै। बिदिनो जोंहा गामि ओनसोलाव बोरै आरो टाउ बिदि आरोना
औ औ सावरायजागोन नों थां बिदिब्ला नोंथाङा एसे जागायग्रोना होदो औ खोनादों
औ औ औ बिदिनो जोंहा गामि ओनसोल गामि ओनसोल होनो थाङोबा जोंनिया जोंनि गामिया नायनोबो जोबोद समायना आरोना बिदिनो जोंनि दंफां लाइ लाइफां बिदिनो जोंनि दंफां फां लाइफांनि गोथां गोथां महर बेखौनो ज गि ओनसोलाव आरो जोंहा बे औ दैमा दैसा बिदिनो जोंहा गामि ओनसोलाव थानानै जोबोद मोजां मोनो आर ना। इदिनो जोंहा फ्रेस फ्रेस एयार नेबार
जोबोर मोजां औ
बारहावाओ ओं बिदिनो आरोना जोंनि गामि ओनसोलाव बारफोर मोजाङै माने दंफां लाइफां थाबा बारफोरा मोजां मोजां इदि नांफैयो आरो ना बार-बारा। इदिनो आरो जोंहा गामि ओनसोल होनो थाङोब्ला जोंनि गामिया ओ जोंहा दे बे गामि ओनसोलाव थानानै बिराद मोजां मोनो मानो होनबा जोंनि गामि ओनसोलाव जोंहा बिदिनो ज' बिदिनो न'खरफोराबो खाथि खाथि बिदिनो ओ सावरायलायनो एबा रायलायलायनो बिदिनो मिनि खुसि थालायनो जों जोबोद मोजां मोनो आरोना गामि ओनसोलाव औ
नंगौ नोंथा नांगौ।
औ गामि ओनसोलाव जों बिदिनो रंजा बाजा थायो आरो ना गासै
औ-औ माने ओ न' हाथिनि बा न'सुं सेेरनि गामिनि ओनसोलफोरजों माने जोङो ज' ज' राज्लाय लायनो ओंखारलायनाय बिदिनो न'खरनि बाथ्रा माने गोबां सोमोन्दै माने बिनि सायाव सावरायनो जों माने आरो ना नोंथां।
ओ
औ
औ नंगौ-नंगौ नोंथां बिदिनो जोंहा गामि ओनसोलाव बिदि फाय जों एसे मोजांबो मोनो आर ना आरो बारफोराबो मोजां मोजां बारोनालाय ओमफाय आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ जोंनि बिदिनो गामि जोंथ' बिदि हाजिरा बिदिसो मावनो हायो नालाय बिदिनो आब
औ-औ नं
सो जायो नालाय जोङो नङा होमबा नोंथां मानो होनबा जोङोनि ओनसोलाव बिदिनो ओ जोङो गामि-गामिनि मानसिफोरा बिदिनो जोङो ओ बिदिनो हाजिरा मावनासो जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो गुबुन ओ माने गुबुन थांनानै जोङो हाजिरा मावो एबा जों जोंनि गामियावनो थानानै हाजिरा मावो आरो ना। बिदिनो जोङो जोंनि ओ औ मानो होनबा जोंहा बिदि गामि ओनसोलाव बारा इदि ओ साख्रिफोर इदि मावनाय थाया आरोना एबा मावा आरोना।
औ माने बिदि साख्रि आलला सुबुंखौ जोङो माने गामि ओनसोलाव गोबां नुनो मोना। आरोना बिदिनो ओ माइ गायनाय बिदिनो दैज्लां बोथोराव जेनेबा आबाद मावनाय समाव बिदिनो माइ गायनाय हालेवनाय बिदिनो खोथिया फुनाय आलि खोनाय बे फोरबायदिखौ जोङो माने नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो मेसें बोथ थोरावबो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै आबाद मेसें बो थोरनि आबाद होनना बुङोबा जेरे बिदिनो जुखाम आबाद बिदिनो बेसर आबाद बिदिनो ओ खुसे सेर आबाद गोबां रोखोमनि माने आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। माने जोंहा दैज्लां बोथोरावल' माने माइ आबादखौल' मावनानै थाया। आरो ना माने मा बोथोराव मा आबाद बिदिनो गुबुन गुबुन बोथोराव जेरै गुबुन गुबुन आबाद जायो। माने माइनि अनगायैबो जोंहा जेरै मैगं थाइगं जायो बेफोरखौ माने जोङो मावना औ मावनानै जायो माने बेजोंनो जोङो जिउ खुङो नालाय गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेफोरखौ माने जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ दा बेफोरबायदिनो जोंनि गामिनि जिउ खुंनाया जोबोर गोब्राब आरो जेनेबा गोब्रा बुंनो थाङोब्ला गोब्राब माने जिउ खुंनाय ओनसोला गोब्राब नाथाय थासारि बे माने जोबोर मोजां आरोना औ जेनेबा जोंनि ओ मानो होनना बुङोबा जेरै गामि ओनसोलाव थानाय सुबुं जेरै ओ सुबुं माने बिनो हौवाफोराबोथ' हाज्रिरा खामला मावखायो आरो बेनि अनगायैबो जे जोंनि हिन्जाव। हिनजाव मानसि बा हिन्जावफोराबो जेरै बिदिनो ओ जि दानायाव एम्फौ लाथा फिसिनायाव बिदिनो गोबां खामानियाव माने फिसिनाय आखा फाखा जेरै बिदिनो जोंनि बर आइजोफोरा फौलाथा फिसिनानै बिदिनो रां खामाय बायनानै ह एम्फौ फाननानै बिदिनो खुन्दुं लुनानै दाना बिदिनो माने औ नखरखौ माने ओ नखर संसार जानाय माने बिदि खालामोब्ला बेफोरबायदि खालामनानै मदद होलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नोंथाङा गामि ओनसोलावनो थाखायो
मा होन्दो नोंथां खोनायाखै आङो
औ नोंथांआबो गामि ओनसोलनिनो ना?
औ नोंथां आङो गामि ओनसोलनिनो दे आं गामियावनो थायो।
औ औ बिबो गामि ओनसोलावनो थानानै मोजां मोनो जानांगौना नोंथां?
ओं आङो माने मोजां मोनो आरोना गामि ओनसोलाव थानानै मानो होनबा
औ
आङो गामिनिऩ मानसि नालाय आङो बांसिन गामियाव थानो मोजां मोनो आरोना मानो होनबा जोंनि बे गामि गामि ओनसोलाव आरो ना।
औ औ मानो थानो मोजां मोनो होनना बुंनो थाङोबा जोङो माने गामि ओनसोलनि बारहावाया जेरै जोंना बिदिनो ओ लकेल बारहावा जेरै बुंनो थाङोबा मा होनो बिदिनो ओ जेबोखि मथर बारा गैया बिदिनो गोबां गारि मथरनि उखुन्दै गैया औ बिदिनो जेरै जोंना बिदिनो सावन पलसन जेरै बिदिनो ओ मा होनो बेखौ बिदिनो ओ सोदोब औ सोदोबनि ओ बि बिदिनो गोब्रेंनाय खोनाया औ माने बेफोर माने बार बारहावाया बारा गाज्रि जाया आरो ना जोंनि गामि ओनसोलाव माने गोबां सोरगिदिं बिफां-लाइफां बिफां बिफां लाइफां थायो नालाय मानो होनना बुङोबा जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिनो गोबां गेदेर गेदेर दारिमिनबो गैया जेरै ओ दारिमिन बुङोब्लाथ बिदिनो कलकारखाना बायदिफोरा जेनेबा जोंनियाव गैया बिदिनो बायदिसिना फेगटरिफोरा जोंनि गैया औ बे माने इ था‌ बानायनाय बायदिफोरा माने जोंनियाव गैया बेफोर माने ओ थावन ओनसोलाव बा सोहोर ओनसोलाव थायो बेनि थाखाय माने जोंनि बारहावाया मोजां जायो आरो। आरो आरो बिदिनो जोंनि ओ गामिनि ओनसोलखौ माने जोङो नांगौ समाव माबा मोनसे खैफोद जायोब्ला माने हेफाजाब नांगौबा माने जोङो नांगौ रोखोमै माने हेफाजाब मोनो आरो ना मोननो थाङो बिनि थाखायनो माने जोङो गामि ओनसोला माने मोजां आरोना नोंथां जोंनि थाखाय औ दा बिदिनो गामि ओनसोलावथ' बिनि बेफोरनि थाखाय मोजां जाहैबाय नाथाय ओ टाउन ओनसोलखौ बुंनो थाङोब्ला माने टाउन ओनसोलाव गोबां रोखोमनि माने बिजनेसमेन साख्रिआवला बेफ बिदिनो गोबां साख्रि गोनां ओ थानायखौ जोङो औ नुनो मोनो आरो औ। साख्रि गोनांफोरा माने टाउनाव खामानिजों लोगोसे माने बिसोर बेवहायनो थायो बिदिनो गावसोरनि हिन्जाव मानसिफोरखौबो लानानै थाङो। बिदिनो आरो खायसेया बिदिनो टाउन सहराव माने थानानै मोजां मोनो। दा बेनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला टाउननि बारहावा होनना बुंनो थाङोबा आंनि मोनदांथियाव बा आंनि मथेब्ला माने टाउननि बारहावाया गोबां मोजां नङा आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला माने औ मानो होनोब्ला आङो माने टाउनाव गोबां गारि मथर खारनाय जायो बेफोरनि माने उखुन्दै ओंखारो बेजों लोगोसे माने जोंनियाव बारहावाया मोजां जाया बेखौ माने जोङो हां लानांगौ जायो जेरै जों हां लानायाव मोजां गोग्गो बारहावा मोनाब्ला मोजां बार मोनाब्ला माने जोङो बेफोर गाज्रि मैला मैथा गोनां बाराव ओ गलायनानै थानायखौ जोङो माने हांलानो गोनां जायोब्ला माने जोंहा उम माने देहायाव बेराम जानायनि सान्स थायो आरोना नोंथां माने बेराम जानो थाखाय जोंहा बिदिनो थाब चान्स थायो आरो बेफोरखौ माने जोङो नायनानै बिदिनो जोङो मान बेफोरनि थाखायनो माने खायसेया टाउन ओनोलाव थानो मोजां मोना नाथाय खायसेया बेफोरखौ नुखानानैबो माने बेफोर थासारिखौ मोनखानानैब्लाबो माने खायसेया टाउन ओनसोलखौ मोजां मोनो। माने टाउन ओनसोल औ औ टाउन ओनसोलाव बिदिनो जेरै गेदेर गेदेर न' बिल्डिं बायदिफोर थायोना बेफोर जोबोर आां फाल्थाव ओनसोलाव मानो होनोबब्ला बिफां लाइफां दानफायनानै बेवहाय गोबां गेदेर गदेर लुनाय जायो बिदिनो बिदिनो कलकाना बायदि दारिमिन इथा इथा गायसनग्रा बायदिफोरखौ खौ फसंनाय जायो आरो बेजोंनो माने जोंहा बिफां लाइफां दानफायनानै जोङो बेफोरखौ गायनाय जायो माने।
औ
जोङो गोबां बिफां लाइफांखौ नुनो मोना आरोोना बेनि थाखाय माने बेनि बा रहावाया हामा आरो दैबानानि ओ बेलायाव बुंनो थाङोब माने टाउनावनो बांसिन दैबाना जा जायो मानो होनब्ला दै थांनो थाखाय औ मानो होनब्ला दैबाना थांनो थाखाय बेवहाय माने जायगायानो गैया जायो माने जेथिंजायबो न' बिदिनो माने दै थांनो थाखाय मोनसे मोजां ड्रेन औ लामा गैया बिदिनो औ माने जा जेखिनि लामा थायो बे माने ग गावनो नों आं सुबुङानो मा होनो मैला खाथ'नानै लायो आरो गाज्रि खालामनानै लायो माने लामाखौ खौ बन्द' खालामनानै लायो आरो नोंथां बिनि थाखायनो माने जोङो मा होनो टाउन ओनसोराव माने बेनि थाखायनो खायसेया मोजां मोना नाथाय खायसेया मिथिखानानै बा बोर बिदिनो टाउन ओनसोलाव थायो आरोोनांथा मानो होनोब्ला थानानै मोजां मोना मानो होनब्ला गामियाव जिहेथु माने लेखा रोङै बारा बिदिनो हाजिरा खामला मावग्रा बायदिसिना थायोना बेफोरखौ माने बिसोरो टाउनाव माने जोङो बिदिनो आ बिदिनो जेनेबा बारा थावलायलायनाय गैया बिदिनो बारा थांलाय फैलाय गोबां खम जायो आरोना नोंथां। माने जोङो माबा मोनसे खैफो आफोद जायोब्लाबो माबा मोनसे नांगौ समावब्लाबो जोङो माने बि माने सहाय हैनो बा मदद खालामनो माने नांगौ समाव
नोंगौ
खालामनांगौ बेफोरखौ मानेबो माबायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां नोंसां आंनि माथोखौ खोनादों ना? औ नोंथां खोनादों? नोंथां औ जों माने बिदिनो गामि ओनसोलाव बिदिनो हाजिरा आंनो मावना जायो आरो ना औ नोंथा खोनादोंना आंनि माथाखौ
औ औ खोनादों नोंथां।
अ माने आं खोनायाखैमोन आरो
औ दा खोनादों आंबो
औ दा खोनाबाय।
औ बिदिनो माने जोङो नोंथाङा टाउन ओनसोलाव बा टाउनाव थांफेरबाय ना
औ आङो माने बिदि हर थानो मोनाखै आरोोना आं बिदि बेरायना फैनो माने बेरायना फैबाय आरोोना टाउन ओनसोलाव जोङो माने आङो बिदिनो आंबो बिदिनो बारा मोजां मोना आरो ना टाउननि बिदि बारफोरखौ बारा मोजां मोना आंो म मानो होनबा टाउननि बारा ओरैबायदि आरो जोंनि थाखाय खैफोद फैयो आरोना खैफ जायो आरोोना बिदि बारा मानो होनबा बेयाव जोंहा मावाो गारिफोरनि उखुन्दै बेखो जोङो जोंनि बिदिनो मोदोमफोराव एबा जोंनि बिदिनो देहायाबो जोंना गाज्रि जायो आरोना बिदि बिदि औ माने मोजां मोना आरो ना टाउन गामिखौ औ हां लानायावबो थानो सुखुवा ओं नंगौ नंथां जोंनिया आरो गामियाव बिदिनो बार बारो नालाय आरामनो बिदिनो मोजां मोनो औ
माने सुबुंफोराबो माने गोबां थायो नालाय बेनि थाखाय माने जोंहा बेवहाय माने खस्थ' जायो आरोोना नोंथां थांना थानायाव बि
औ नंगौ नोंथां बिनिखायनो बिनि थाखायनो मोजां मोना आरोना जोंनिया बिदिनो टाउननि साय जोंनि गामिखौ जोङो बांसिन मोजां मोनो नंगौ नोंथां
औ औ मानो होनना बुङोब्ला गामि ओनसोला साबसिन जाखायो बेवहाय माने नो सोरगिदिं बिफां लाइफां बिदिनो गोबां रोखोमनि जेनेबा